औ-औ। नोंथाङा दासान्दि बेस्थ'मोन नामा नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
अ नोंथां आंथ' दा बेस्थ' गैथ'आ ओरैनो जिरायनानैनो दोंथ'यो दासान्दि।
गोजोन मोनाबलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे बेनो आङो नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै सोफैदोंमोन सोंनो हागोन ना।
औ सोंजागोन नोंथां।
औ-औ नोंथाङा जेनेबा बर'फोरनि दानाय-लुनाय बा सि जोम बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ बर'फोरनि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिनथि बे जे बर'फोरनि दानाया हिसानानो होननानैहाय ओ बर'फोरनि गाननाय जि होननानै बुङोब्लाथ' जों गुबैयै बर' आइजो फोरनि गान्नायखौ जा ख'साब बेखौहाय जोङो दख'नाखौनो नुनो मोनो सरासन जायोहाय ओ बेनि उनावहाय जोङो जोंनि बर' फोरनि बर' माहारिनि हौवा मानसिनि गाननाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो। बेयो जाबाय जोंनि ओ हारिनि ओ गामसा होननानैहाय ओ बे बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियाहाय गोदोनि दिनावहाय बर' हारिनि जा आइजोफोर बिसोरो ओ गावबा गावनो आ आखाइजों दानानै लुनानै बा खुन्दुं सोंनानै बेफोरखौहाय आगर एर खांनानै जोंनि जा दख'ना बेफोरखौहाय समायना रमायनायैहाय ओ दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जोंनि जा बर' माह हारिनि हौवाफोर बिसोरनि गाननाय जा अ ओ गामसा बेखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै बर' हौवा फोरनो हाय गानहानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ बेफोर बादियैनो जोङो ओ बेफोरखौहाय दानो थाखाय जोंनो गिबियावनोथ' हिसाननि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि हिसान नांगौ जायो बेनि थाखायनो जों गोबां रोखोमनि ओ खस्थ'फोर मावनानै हायो बेफोर हिसान बा नांगौ जानाय जा हिसाननि मुवाफोर ओ जेरैहाय ओ ताथ काल रासो जोन्थोर मुस्रा माखु बेफोरखौहाय जोंनि बर' आइजो फोराहाय गोबां रोखोमनि खस्थ' खालामनानै बायनानै लायोमोन। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा हिसान बायनो थाखाय गोबां रोखोमनि ओ खामानिफोर मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबादिहाइ जोङो ओ जोमाय संनाय जखाय संनाय बा बेफोर बादिनो
बर' आइजोफोरा ओ बेफोरनि रां रुफाजों हाय जोंनि नांगौ जानाय जा मुवाफोर बेफोरखौहाय बायनानै लायोमोन होननानै जोङो मोन मिथिनानै मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि ओ आगर आखाइफोरखौहाय एरनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैबायदिहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय मिथिंगानि बा मिथिंगानि गामि गफाफोरावनो जोङो ओ रायजो जाबोनाय मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय जोंनि ओ गामि ओनसोल बा जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय जा बिबार बिफां लाइफां बेन्दों बेन्ला बेफोरनि रो जोंनो जोंनि जा नांगौ जानाय खुन्दुङाव गाब बे फोरखौहाय ओ रोसि दिहुननानै बा रोसि महरै ओ दिहु बेनि रोसिखौहाय जोंनि जा नांगौ जानाय खुन्दुंनि गाब गानायावहाय ओ जों बेसफोरखौ बाहायोमोन होननानै खोनानो मोन दों नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा ओ आगरफोर जेरैबायदिहाय दिंखिया दिंखिया आगर दावथुर बिबार दउ थु मेग फारौ मेगन लाइ आगर बेसर बिबार बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौहाय गावनि जिआवहाय थनानै समायना रमायना महर होनानै गाननायखौहाय जों नुनो मोनबोदों बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि ओ दखनाफोरखौहाय दानानै ओ हाथाय बाजाराव फाननाय बा गावनि नांगौ जानाय ओ देहानि जा खोबथेनानै लानाय जिफोर बेफोरखौहाय दिहुननानै गानोमोन होननानै मि मिथिनानै मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजो फोराहाय हिसान दानो थाखाय गोबां रोखोमनि ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों ओ जेरैबायदिहाय जोंनि बर' आइजो फोरा गासैबो खामानियावनो रोंखा राखा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ना गुरनाय बा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानि जुमाय संनाय बेफोरखौबो मावबोनानैहाय जोंनि जानांगौ जानाय हिसाननि मुवाफोर बेफोरखौ जोङो ओ नांगौ बादियै बायनायखौहाय जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि गोदोनि दिनावहाय गोबां रोखोमनि आगर गोनां आगर गोनां जिफोरखौबो जोङो दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोंनि दा आथिखालाव ओ समनि एसे आंखाल जायो नङा होमबा नोंथां। आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि मानसिफोरानो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो आथिखालाव जोंनि जा हिसान दानाय बेफोरबो एसे खमायनानै थांनायखौहाय जों नुनो मोनदों। नाथाय गोदोनि दिनाव गासैबो बर' न न'खरावनो हिसा गंसे गंसे हिसान थानायखौहाय जों नुनो मोनोमोन। बा हिसान दानानैहाय ओ नांगौ बाददि ड्रेस बा गाननाय जोमनायफोरखौहाय जोङो आंखाल गैया जासे दानानै लानाय बा गाननानै लानायफोरखौहाय जों नुनो मोन्दोंमोन बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर आखाइफोरखौहाय जोंनि जा हारिमायारि फालि
जायखौनो होनो जोङो आर'नाइ बेयावबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आगरफोरजों फाय। समायना रमायना खालामनायखौ जों नुनो मोनदों ओ नोंथाङाबो एसे गाननाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। जेनेबा जोङो गाननाय जोमनानै हो होनोबा गिबियावनो जोंना ओ गासिबो हारियानो गावबा गाव हारिनि मोनफा मोनफा गाननाय साब थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बा औ हिनजावनियानो जा बेफोरबायदि गावबा गावनि मोनफा मोनफा ओ हारिनि मोनफा मोनफा जेरै खसाब जायो थायो जेरै जों बर' हारिनिया ओ जेरैहाय दख'ना बा गामसा बेफोर बा आर'नाइ बेफोरनो नङा होमबा नोथां
औ नोंगौ
औ माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोहाय ओ जोबोर हि दानो गोर रोंङोमोन होननानै जोङो मिथिगौ आरो जोंनि आइजोफोरा न'आवनो बा एम्फौ फिसिनानै बा बेफोरबायदिनो माबानानै न'आवनो खुन्दुं लुनानै बा हिसान सोंनानै हिसान दानानै आगर लिरनानै गावगाय दानाय दखनाखौनो गाव गावसोरनो गानोमोन होननानै मिथिगौ आरो नोंथाङा बुंलांखांनाय बायदिनो जेनेबा गोदोहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' न'खरावहाय गंफा गंफा हिसानसालिखौ जोङो नुनो मोनोमोन औ बे बाथ्राया सैथो जोङो हिसानसालिखौ ओजोंहाय नुनो मोनोमोन आगोल नाथाय दा एसेबां जोङो नुबांदिया आरो न'खरफा न'खरनै बेफोरनियाव दोङो इसाना थेवबो एसबां गासैबो सुबुङानो बेफोरबायदि बारा दालिया दानिहाय मा जाबाय मोनसे जायगा जे बा बेफोरबायदिनो मोनसे बेफोरबायदि हिसान दाग्रा हिसानसालि बेफोरबायदि खुलिनानै बेयावहाय मेसिनजों बा बायदिसिना बेफोरदि बिगियाननि हेफाजाब लानानै मेसिन बायदिसिना बानायनानै बेयावहाय जोङो ओ सि दाग्रा सुबुंफोर लाखि बा जोंनि बर' आइजोफोरखौनो लाखिनानै बेवहायनो जोङो बायदिसिना सानसेनि गेजेरावनो गांनै गांथाम बेफोरबायदि दखना दिहुननानै ओ जोंनि सिख्ला बा आइजोफोरा बेफोरबायदि बिनो दानानै ओंखारहोनायखौ जों जों नुनो मोनदों गोदोबा जोङो सप्ता मोनसे सानथाम सानब्रैजोंहाय जोङो गांसे बेफोरबायदि हायोमोन सम मोनोब्लानो न'आवनो दङमोन नालाय दालाय बाय जेनेबा संनाय टाइमाव संलायबाय बा मायबा मावनाय टाइमाव मावलायबाय बा बेफोरबायदिनो एसे सम मोनबानो दालायबाय बेफोरबायदि जायोमोन नालाय नाथाय दानियाहाय बेफोरबायदि मोनसे हिसानसालियावहाय ओ बुरजा बेफोरबायदि हिसानफोरा हिसानसालियावहाय बेफोरबायदि दाग्रा मानसि लाखियो आरो बा ओ जायफ्रा सि दानो गोरों बेसोरखौहाय ओ बेवहाय ला खिनाय जायो आरो आरो लाखिनायनि उनावहाय बिसोरखौ बेवहाय सि दानो होयो होंनानै ओ जेनेबा मेसिन मेसिन जाबाय नालाय बारा एसेबां बेवहाय खस्थ' जालिया आरो बेवहाय एसे थाब थाबनो जोङो हिफोरखौ जोंङो दिहुननो हायो आरो बेफोरबायदिनो फाननो हायो बा बेफोरबायदि जोङो माबा हिसाबै हरनो हायोबा बे फायखारि हिसाबैबो फानो बा ओरैनो बा सोरबा गांफा गांफा बायनोबाबो थांनानै बेवहाय बायहैनो हायो बे बिदिनो गोबां दखानफोराव बेफोरो फानहरो जेनेबा बुरजा बेफोरबायदि यैहाय दखान दखानाव फानहरो बेफोरबायदि जाबाय आरो दानि मुगायाव आरो जोंनि आइजोफोर होननानै बुङो दाथ' बुंनो नांखाया जेरैबायदिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा हि दानाय लुनायावल' आ खा फाखा नाङा जेरैहाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बायदिसिना बेफोरबायदि न'खरनि गासै खामानियावनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जेरावबो आखा फाखा आरो जोङो मेंनाय गैयामोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां दानि बर' आइजोफोराबो बेफोरबायदिनो आखा फाखा नाथाय एसे ओ खमायलांबाय आरो बाय बा सोलोंथाइ बायदिसिना बेफोरावबो ओ गोसो होनाय जाबाय नालाय बारा एसे बां सम मोनबांलिया बा बिदिनो गासिबो सोलोंथाइयाव एसे गोसो थोबाय नालाय थेवब्लाबो जोंनियाव बेयो जोबनानै थाङाख खै दानि मुगायावबो जोङो गोबां बर' आइजोफोरखौनो जोङो बेफोरबायदिनो हि दानानै बा जोंङो ओ एम्फौ फिसिनानै बा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै बायदिसिना न'खरखौबा ओा माबाखौ जोङो एसे एनै सुंख'नायखौ जोङो नु नो मोनो नंङाहोमबा नो
औ नंगौ। औ नोंथां।
दंबावो बायदिसिना बेफोरबायदिनो जेनेबा बबो जोंहा जेनेबा सजोबनो हाया। औ आरो जोंनिया आर'नाइ होननानै बुङोब्लाथ' बर'नि मोनसे बेयो नेरसोनथि हिसाबै जेनेबा मोनथ थि जानाय बेखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि गोबां खाालारनि बा गोबां गाबनि गोबां गाबनि बायदिसिना बेफोरबायदि दायोमोन आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समावबो जाया नङा एसे जाबायानो। उनफोराव सावरायफिननोसै नामा? औ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय औ।